नोंथां खोनाबायना आंनि रावखौ‌?
औ खोनाबाय नोंथां।
ओ नोंथां।
आं दा माने नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ ओरैनो दंलै नोंथां।
आदसा माने आं नों ओरैनो नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांजों बे बर'फोरनि जिथुनाखि ओंख्रिफोर आं बेफोरनि सायाव रायज्लायनो साननानै नोंथ
आथसा अनला ओंख्रि।
औ बेफोरबायदिनो।
ओ आंथ' संनो रोङालै नोंथाङा संनो रोङोबा एसे फोरमायना हो। आं सबायखौल' संनो रोङो।
औ आं बिदिब्ला अनला ओंख्रिखौ आं एसे खोन्थानि नोंथांनो।
औ।
जोंङो अनला ओंख्रि संनोब्ला। मा होनो बिदिनो माइरंखौ माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोनो दोननांगौ जायो आरो दस समनि थाखाय दैयाव सोमनानै दैनिफ्राय बख औ
बे अनला ओंख्रिखौ संङोब्ला माबे माइरंआ साबसिन जायोब्रा?
आंथ' जेनेबा बेखौ एसिग्राबथ' मोजां मिथिया जिखुनु बे जों न'आव जाग्रा रनजित बेफोरबायदियानो जागोन नामा होननानै आं सानो आरो। आंबो बे खोथाखौ साननाय जायाख माने इसिग्राब
औ।
जेनेबा बेफोरबायदिनो जों जि ओंखार ओंखाम जाग्रा माइरं बेफोरखौनो आरो
औ
बेफोरखौनो माने दै दैयाव सोमना दोननानै दसे जननि थाखाय दैयाव सोमना दोननानै बेखौ माबानिफ्राय दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ मान मा होनो माइरंखौ थौसियावबेबा बिदिनो गाहेनफ्राव देनानै देनानै देनो माने गुन्दै खालामनाय जायो आरो बिनि उनाव औ उवालाव उवालाव देनानै बिदिनो गुन्दै खालामनाय जायो आरो गुन्दै खालामनानै बेखौह जोङो बोखांनानै दाबसे जायगायाव लागोन आरो लानानै जोङो बेदरफोरजों सङोब्लाथ' जोङो बेदरफोरखौ ओरैनो एवग्रोनानै लायो ना
औ औ नोंथा आंबो एसे एनै बिदिनो दंङ किन्तु आंबो बारा एसां मिन्थिजोबा बेदरखौ एवो होनना मिथियो द बाखि बोरै बोरै खालामो आं एसेबो मिथिथारा
माने बिदिनो बेदरखौ एवनानै जेब्ला बे थाव संख्रि बानलु होनानै बेदरखौ एवनानै जेब्ला बेदरफ्रा बिदिनो एसे माने एसे राखाब राखाब जायो बा बिदिनो एसे माबानाय जायो एसे एसे जेब्ला दै होनो खम जायोना बे समाव दैजों दैजों लोगोसे अनलाखौ होनाय जायो आरो बे अनलाखौ होनायनि उनाव ओमफ्राय बिदिनो गोदौ होबाय थानो गोनां जायो जोङो आरो बिनि बे गोदौ होबाय थानाय समावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ माने एरबाय थानांगौ जायो आरोना नोंथां जाह दे उन बे जों होनाय जि माइरं गुन्दै बियो गाहाय माने जायगा दाबसेयाव ज'मा जानानै खामि बायदि बा बिदिनो लदर जायो जायिफोरबायायदि जोङो सम सम बेखौ एरबाय थानो गोनां जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
आचसा थ' बिदिनो जेब्ला ओ ओंख्रिया मोननाय बायदि मा मा होनगोन बेखौ जेब्ला बिदैया लाव लाव जागोन मोजांनो अब्ला बेखौ स औ आथा आथा जागोन बेखौ बिदिनो संख्रि संख्रि साखि नायनानै जोङो खांगोन आरो बेबायदिनो बेदरजों अनलाजों संनाया ओंख्रिया बेबायदिनो जागोन आरो नां
होनबा जाजाबाय आरो
औ
मोजांङानो मोजांङानो
थांङा बुंदों सबाइ ओंख्रि संनो रोङो बे सबबायखौ बोरै संङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आं माने एसेबो मिन्थिथारा सबाय ओंख्रिखौ होनबाथाय
गोरलि गोरलैथार जेबो सिन्था खालामना आं दं आं खोन्थागोन नोंनो सबायखौ ओंख्रि संनायनि सिगां सबाइखौ मोजां नायग्रोनांगोन सबायआ माबायदि मोजांबा मोजां जाजागोन सबाया एसे गाज्रि बा गाज्रि ओंख्रि जाजागोन सबाय मो जां सुफुंनो थाखाय नों मोजां हानि सबायखौ नों सायख'नांगोन
औ
लोगोसे हानि सकाइखौ सायख'नानै बेखौ नों सारायाव एवनांगोन जेब्ला बे गुदुं जानानै एसे खामो खामबा बेखौ नोङो नाख्रेबनांगोन बा नोंङो उवालाव देनांगोन
औ
फ्राय मानसिफ्रा संग्रायाव नाख्रेबो सोरबा उवाल गैयैया आरो उवाल गोनांङा एखदमबारे वालाव देयो बेखौ आरो दोखो दोखोबो देयादै खावसे दोखो दोखो जागोन खावसे बिदिनो थागोन गथा गथा गथाथ' नङा खावसे खावसे जानाय आरो उम औ बिनि उनाव बेखौ सुनाय जागोन सुनानै मोजां बिनि गोसोम गोसोम सिगांनि बाख्राफोरखौ जों गारगोन बेगरनि बाख्राखौ
औ
बेखौ मोजां सुनानै दलद दोनगोन बेनि सिगां जों जों मा बेदरजों संगोन नाजों अमाजों दाउजों
औ
ओफाय एदमबारे मोजां एवगोन जोङो बेदरखौ ओमफाय बै माबाखौनो सुबाय बाखौनो सुबाय दाना सबायखौ रुसिगोन बेलेगाव कुकाराव आ दबथियाव बा थौआव जों रुसिगोन रुनानै जेब्ला मोनो बेदरखौ ओरै एवबायथाबाय बिराद मोजां ग एकदमबारे मोनसे रं जाबोबाय रंजाहोनानै जों बे खौ सबायखौ रुइहोनानै साव बोरमा बेदराव बिदिनो लासै लासै एरबाय थासिगोन इयाव संख्रि नाङाबा संख्रि होसिगोन खिन्थु बिनि सिगां जों मा संग्रोनांगोन जेब्ला जों बेदरावबो हालदै माखासे होनांगोन। आरो सबायाव होनो हायो जेब्ला सबा संख्रि होयो अब्ला सबाया थाब ओमफ्राय बेनि उनाव जों खालामनांगोन बेखौ बेदरनि फारसे गोसो होनांगोन आरो खोना बुंग्रोब्रा आरो बे बेदरखौ जों मोजांङै एवनानै मोजांङै फोमोननानै बेनि उनाव जों सबाय सबायखौ हरदो हरनानैनानै दुन्दियाफोर गारसनदो आहा हाहा हा अमा बेदरा मासे गोथाव दाउ बेदरा मा एसे गोथाव संख्रि साखिदो ओमफ्राय जादो। बेनो आरो प्रसेसा बारा एसेबां गोलाव नङा बारु
नोंथाङा औ नोंथाङा जे बुंदों बे माबा खौ सबायखौ रु-रुगोरो । बे रुनायाव ओरैनो खारैफोर होयो नामा?
औ निसय होयो।
औ होयो ना होमबा
निस्सय इसे खारै होबानो जाबाय। एसेबांबो नङा आरो खारैनि अनगानो सदाबो होनो हागोन।
औ
जुदि खारैया बारा जायोबा नोंहा ओंख्रिया गोसोम जागोनब्रा। आरो सदा बुरजा होयो नों थाब मानसिनि मोदोमा गिदिर जागोन बेल' आरो
औ
ओमफाय आरो नोंथाङा सबायखौ बांसिन मोजां मोनो ना अनलाखौ बांसिन मोजां मोनो?
आंङो मोननैखौबो मोजां मोनो मोननायालाय खिन्थु आं इसेब्राब बारा संनो रोङा मोननैखौबो।
उम उम उम आं बांसिन मोजां मोनो होमबा अनलाखौ। अनलाजों अमा बेदरजों बाह मासि गोथाव जायो। दा बुंसै किन्तु आं अनला सं संनो रोंङा बेल' आरो सबाय एसां मोजां मोना खिन्थु सबाय संनो रोङो बे आरो ओरैजाय नारजिजों अमा बेदर हाय हाय हाय हाय मासे गोथाव नोंथाङ माबाखौ मिथिना नारजिजों अमा बेदरजों माबोरै संनाय जायो?
बेखौ बारा एसेबाब मोजां मिनथिया मिनथि खिन्थु एसे एसे खोना दों आरो आंङो
आचसा खोनासं होनबा आंनि बुंनायखौ नोंथाङा मा खालामगोन नार्जिखौ लागोन आरो अमाजों संबा अमाखौ लागोन नारजिखौ जों सिगां फ्राय मानसियानो रुग्रना लायो थिगसे रुग्रनानै बेखौ दोखो दोखो दोखो दोखो रुनानै लायो बे मोनसे स्टेपहा बेदरखौ मोनसे सारायाव मोजां एवना लासिगोन बेखौ मोजां कालार होजोबसिगोन संख्रि बानलु मस्ला मस्लि गासिबो होजोबसिगोन एवनानै जेब्ला बे माबाया नार्जिया नार्जि बिलाइया दोखो दोखो जागोन अब्ला सावो सिगोन बिनि उनाव एबदमबारे एरसिगोन एसे लाथा लाथा खुमनानै साखिसिगोन एसे गोखाज्रोम गोदैस्रोम संख्रि मोजां नांनाय जाहैबा हाब मासि गोथाव आरो मोनसेया प्रसेस ओरैबायदि बेदरखौ एवसिगोन एवसि गोन नारजिखौ बे मोनसे आइदिया आरो आइदिया मोननै रोखोमनि दं नारजि संबा नोंथाङा बेखौ ट्राइ खालामनानै नाय खनसे
औ औ जागोन नोंथां निसय खालामजागोन
औ डाइरेक्ट संबाबो जायो इनडाइरेक्टलि संबाबो जायो सिदायै संबाबो मोजां बे बिनि माखासे आयदाफोरखौ लानानै संबाबो गोथाव जायो आरो बे मोनथाम ओंख्रियानो मेन आरो हाब हाब मासि गोथाव दा बुंसै खुगायाव खुदै गलायो खोनासंबा बिनि बिसय रायलायबा
आं नोंथाङा ओरैनो खारैखौ बोरैफोर बोरै खालामो बेफोरखौ मिथिबायो नामा
खारै ए सिनथा दाखालाम खारैखौ जों बांसिनानो ओ थालिर निफ्रार बानायनाय जायो थालिर ओ थालिराव जि मादा थायो बेनिफ्राय बानायनाय जायो बे गाहायाव जे दानना गाहायाव जे आथा ओंखारो थालिर गुदियाव बेनिफ्राय बानायनाय जायो ओमफ्राय आरोबाव जों बानायबावो सबाय सावनानै बे सबाय माबाया बेगरनि बिगुरा बेखौ सावनानै जों खारै बानायो आफ्राय आरो मुदुफुलनिफ्रायबो जों खारै बानायो बेफोर आरो नारेंखलनिफ्रायबो जों खारै बानायो बे नारेंखल फलथाया खारै बानायो आरो दा बेफोर गासै बि खारैया नेचारेल माबा मिथिंगायारि बुस्थु ना जानायाव एसेगां खहा गोलैया आरो खिन्थु बांसिन जायोबा निस्सय गासैबो बुस्थुआनो खहा खालामो जखानि जायोबा गासैबो गासैनि थाखाय मोजां आरो बेसो मोजां जानायजों लोगोसे देहाखौबो नायनाांगोन नालाय ओंखायनो खारैखौबो एसेबां मोजां दै बानायानाय एसेबांनो मोजां जायो आरो नों औ औ बेनो
अब्ला नोंथां जोंहा टाइमा जानानै फैबाय नामा
औ नोंथां औ जागोन दे
दे बिदिब्ला नोंथां दो दैन्यबादसै जे नोंथाङा जे आंनो लागै बेफोरबायदि मोजां मो जां जि बर'नि ओंख्रिफोरखौ खोन्थानायनि थाखाय
औ जागोन दे